हेल'
अ हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
ओ गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि।
ओ होम्बा आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो आरो बे आयदानि नामानो जाबाय जेनेबा सासे सुबुङा सासे गोहोम गोनां फोरोंगिरि जानोबा माबायदि जानांगौ आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनो?
औ सासे मोजां फोरोंगिरि जानोबाथ' गिबियावनो जोंहा मोजां आखुनि मानसि जाग्रोनांगोन। मोजां आखल आखु बे गासिबो थाजोबनांगोन आरो बे मानसिनाव आरो बेनि उनाव खायसो नोङो आरो आयदानि गियान थानांगोन। आयदानि सायाव बुजिनाय थानांगोन मा आयदाखौ नोङो फोरोंगोन बा जिखुनु आयदाया नोङो माबा मोनसे बेफोरनि बागै नोंनाव गियान थानांगोन आरो
गियान थाग्रोफानांगोन आरोखि ना जेनेबा सानखान्थि फोरोंनायनिबा सानखान्थिनि मोजां गियान थानांगोन बा बिगियाननि बा बिगियाननि मोजां गियान थानांगोन आरो ना
औ नंगौ
औ
आरो गियानखौ अरायबो गोदान खालामबाय थानांगोन आरो माने नों सोरजि नांगोनबो नोङो निजि निजिनो सोलोंनांगोनबो
औ नंगौ माने खारफाबाय थानांगोन आरोखि माने बियो बेखौ रों खायो होननानै दलर थनानै गोदायबाय थानांगोन आरोखि ना
ओहो ओहो
औ
औ
दे नोंथां बुं।
आरो मा होनो मोजां मोजां मा होनो रायज्लायनो रोंनाय माबोरै रायलायनांगौ बेफो फोरोंनांगोन। ओ फरायसाफोरजों मोजाङै आखु दिन्थिनो रोंनांगोन।
आरो फोरो फरायसाफोरखौ नोङो गोरलै राव जों बा बे आयदानि सायाव माबोरै बेफोरखौ नों गोरलैयै
औ नंगौ आरो नोंथाङाबो आंनाव माबाफोरसों सोंनो नामा बे फोरोंगिरिनि बागै माबाफोर सोंनोबा सोंनो हागोन नोंथाङा।
औ सो सोंजायो।
औ सोंनानै हो दे नोंथां आङो फिननाय होनो हायोबा होनोसै होनो हायाबा नोंथाङानो खिथाबफिनबानो जाबाय।
अ जेनेबा फोरोंगिरियाथ' जोंहा ओरैनो गोबां मावनांगौ हाबा थायो नङा होमबा बेफोराव नों माबायदियै नों सहायनो हा हानाय हानायनि गोहो थानांगोन नोंनाव सहायनो हानाय गोहोआ बेफोर खामानिख
माने औ औ नंगौ थानांगौ औ। सोंबाय नोंथाङा सो फंबाय
खौनो होनदाङो माने सहायनायनि गोहोआ नोंना बेसेबां माने नों माबायदि सहायनांगोन?
अके उम उम
हाबाफारिनि बारै माने नोङो फोरोंनायनि ह बेफोरखौ लानानै जेनेबा गथ'फोरनि गथ'फोरखौ नोङो माबोरै सामलायनायनि बाग्रै
अके आं खिथानोसै होमबा गिबियावनो सासे सुबुङा जुदि फोरोंगिरि जानोबा सासे फराय बिदिनो जेनेबा सासे फरायसायानो जा गोबां फरायसायानो जा बेनि फोरोंगिरि जानोबा सिगाङावनो बे जाय सुबुं फोरोंगिरि जानो नागिरदों बेनाव बे माने मोजां मोननाय फोरोंगिरि जानो थाखाय मोजां मोननाय गुना थागोरखानांगोन आरोखि। बेयो माने फोरोंगिरि जानायनि गुना जुदि बेनाव बियो मोजां मोना बियो फोरोंगिरि जानायनि गुन गैया बेनाव जेनेबा फोरोंगिरिनि जानायनि इस्साफोर गैया होमबा बियो मोजां गोहोम गोनां फोरोंगिरि जानो हाया आरो माने बेनि फोरोंनाया एफाग्राबलि माने एफेक्टिभ जानाय नङा आरोखि माने मोजाङै फोरोंनो हानाय नङा बेयो फोरोंगिरि जाबाबो। जुदि बेयो गोसोआनो गैखायाबा।
औ माने बे बे औ फोरोंगिरिनि हाबाखौ माने बियो ओ मोजां मोनग्रोनांगोन। बे खामानिजों माने ओ
औ फोरोंगिरिनि हाबाखौ मोजां मोनथारनांगोन होमबासो बियो गोहोम गोनां फोरोंगिरि जानो हायो आरो मोजाङैनो फोरोंनो हायो फरायसाफोरखौ। आरो बेनि सायाव बुंनो थाङोब्ला सासे फोरोंगिरिया जेनेबा एल पि स्कुलावनो जा बा इउ पि बा कलेज मुलुगसोलोंसालिफोरनिनो जाया मानो बियो फैसानि थाखायल' फोरोंनाङा आरोखि बियो मोनसे जेनेबा ओ जब होनजाला जोङो बेखौ बियो बियो जों सारभिससो फोरोंगिरिया मोनसे जेनेबा मोनसे सारभिससो
औ औ औ।
नंगौ आरो जेनेबा नोंथाङा सामलायनायनि खोथा होन-होननायावथ' गोबां बाथ्रा ओंखारो।
औ जेरै आं माखौ होनदों सामलायनायनि खो था होनोबा थाखो खथा सामलायनाय
औ औ औ बेयावथ' गोबां बाथ्रा ओं आरो जेरै ओ जेनेबा फरायसाफोरखौ मोजाङै बुजायनानै दोननांगोन आरो ओमफ्राय ओ जेनेबा बैफोरखौ गारथारनांगोन आरोखि सासे फोरोंगिरिया जेनेबा पानिसमेन्ट होनाय माने पानिसमेन्ट होजायो खिन्थु बै बुनाय मानाय बेफोरखौ गारथारनांगोन मानो होनोबा पानिशमेन्टआ सासे फरायसा नि बे आखु आखुखौ जेनेबा खमाय होयोसो गाज्रिसिनसो खालामो ओंखायनो मोनसे दङ' मोनसे बि एफ स्केनार होननाय रिएनफर्समेन्ट होननाय मोनसे बुस्थु दङ' जाय माने ओ पजिटिभ फर्समेन्ट बा नेगेटिभ एनफर्समेन्ट जों जायखौ होनो बे बे बे टेकनिकफोरखौ जोङो बाहायनांगोन आरोखि माने थाखो खथाफ्राव मोजां खालामनो थाखाय। नोंथाङाबो माबा होनगोन नामा बेनि सायाव?
बेनि सायावथ' होनजायो। जेनेबा जोङो औ। थाखोखौ ओ बि दिनो जोङो साजा होनायखौ नुनानै होन्दों नङा होमबा नोंथाङा।
औ औ साजा होनाय।
दा आजिखालिथ' जोङो गथ'फोरखौ फ-फरायसालियाव ए सेबो साजा होनो मोना। जेरै जोङो गिबियावनो बिसोरो मा दाय मावदों बेफोरखौ मोजाङै नायबिजिरग्रोनांगोन। आरो बेखौ बेखौ बे मोजाङै बिजिरग्रोनांगोन आरो आरो बेयाव मोजाङै बुजायना दोननांगोन। सो इफोरबायदि
औ आरो सामलायनायनि खोथायाव माने ओ जुदि मोनसे थाखो खथायाव गोबां फरायसाफोर जायोबा सामलायनोबो एसे गोब्राबसिन जायो आरो ओंखायनो मोनसे ओ जोंनाव जेनेबा बा रेसिअ'फोर थायोना माने सासे फोरोंगिरि बेयाव साबैसे फरायसाफोर थानांगौ जेरै ओ वान इस टु थार्टि बा वान इस टु टुवन्टि फाइभ बेफोरबायदि थायोना
औ औ
औ बिदियाव एसे जेनेबा था ओ बेफोरखौ एसे एसे मोजाङै नायनानै लांखानांगोन आरोखि ना सासे सुबुङा जुदि फोरोंगिरि जानोबा माने मारैबा सामलायनो हागोन थाखो खथायाव मारैबा मोजाङै फोरोंहैनो हागोन बेफोरखौ ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उम उम उम ओ जेनेबा नोंथांनाव आं एसे सोंथि सोंबावनो जेनेबा नोंथाङा सानखान्थि फोरै गोनो बा थाखोआव बा थाखोआव सानखान्थिनि आयदायाव फोरोंहैगोन नों मिनथिबाय
औ
होमबा नोंथाङा हाब हाबनानै माबायदि फोरोंहैगोन जेनेबा मारै मारै खालामहैग्रोनगोन गिबियाव
गिबियावनो आङो बिसोरनि सिगाङाव ओ बेनि बागै जोङो मा होनो इन्ट्र इन्ट्रडाक्सन होग्रोगोन आरो जेनेबा जोंनि ओ जा रियेल लाइफआव सोलिनाय बेफोरनि बारै जोङो बिदिन्थि होनो नाजागोन आरो बिदिन्थिजों लानानै आरो जोङो माबा लांफागोन मा होनो टि एल एम फोर लानानै
औ औ जेनेबा नोंथां टि एल एमआव बे बुस्थु थाफायो थाखो खथायावबा हेल'
औ औ
जेनेबा टि एल एमाव मा मा थाफायो?
टि एल एमाव होनोबा जोङो फोरोंनायनि आदबफोर थायो आरो आदब जों माबायदि जेनेबा जों माखौ फोरोंगोन बिनि जों माबा होनाय जायो बिदिन्थि जेरै बिदिन्थि माने एकजामपोल बेखौ लानानै जोङो औ बेयाव जेरै माने जाहाथे फरायसाफोरा मोजाङै बुजिथोंबा बेखौ नायनानै गोसोआव लानो हाथों बे सावगारिजों सावगारिनि सावगारिनि माबाजों थांनाय जायो आरो सावगारिखौ नायनानै बेसोरनाव हाबसिन नङा होनबा गोसोखांगोन बेआव
नंगौ नंगौ औ जेनेबा बिदिन्थि बायदियै जेनेबा औ जेनेबा बिदिन्थि बायदियै जेनेबा सानखान्थि आव जुदि दाजाबनाय बा दानख'नायफोर फोरोंदोंबा सासे फोरोंगिरिया टि एल एम हिसाबै अन्थाइफोरबो लांफानो हायो आरोखि अन्थाइफोरखौ जेनेबा
औ औ बिदिनो जोङो औ औ बेफोरबायदि जोङो लानो हायो जोङो जेनेबा जोंनि बे थानाय माबाफोरखौनो मुवा बेसादफोरखौ लानानै जोङो बिदिन्थि होनो हायो मुवा बेसाद बेफोरखौ जेरै जोङो माबोरै बेजों दाजाबबा बे जेनबा बेसे मोनगोन आरो दानख' दानख'बा बेसे मोनगोन बे मुवा बेसादफोरखौ लानानैनो जोङो बिदिन्थि होनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां आरो आगु आगु गियानबोथ' नांदेरगोन जागोन ना एसे
औ आग' गियानखौ होनोब्ला नांगौ बेखौ जेनेबा सिगाङावहाय बे मा सोलोंबोखो बेखौ बेफोरबायदि जेनेबा जेनेबा बियो सानजाबनायनि सिगां जों मा मोनो जेनेबा दाजाबनाय दानख'नाय बेफोरखौ फोरोंग्रोनांगोन बे बेफोरो आगु गियान मिन्थि बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ लानानै जोङो मा आगु गियानफोरबो सोंगोरनो हायो आरो
औ औ अके होमबा नोंथांजों आङो दिनै फोरोंनायनि सायाव बा फोरोंगिरिया माबायदि जानांगौ बेफोरनि सायाव रायजलायनानै आं गोजोननाय मोनदों होमबा नोंथां एसेयावनो जोबथ सिगोन नामा
औ नोंथां आंबो एसे नोंनिफ्राय सोलोंनो हाबाय माबोरै बोरै फोरोंगिरि जानांगौ मा मोजां गुन थांनांगौ बेफोरबायाददि सावरायनानै नोंजों मिथिना मोनबाय बेनि थाखाय बेखिनियावनो दोन्थ नोसै नामा
औ दे गोजोन्थों